आ
अ खोनादों नोंथाङा मा खालामदों।
आङो ओरैनो दङ दा।
अ आङो नोंनाव माबा मोनसे खोथासो रायजलायनो हरदोंमोन।
अ दे रायलायनो हागोन दे।
नाफामनि बागै रायजलायनो सानदोंमोन।
नाफामनि बागैना अ अ रायलाय जागोन दे नाफामखौ ओरैनो माबोरै बानायनाय जायो।
नाफामखौ फार्स्टआवनो मा होनो ना फिथिख्रि नङाबा ना फिसाल सानदुं मोजाङै सायनानै सुनानै सान्दुंङाव फोरानना लाग्रोनांगौ आरो ना फिथिग्रिखौ।
अ। सायना लाग्रोनानै खिखौ खिखौ गारग्रोना लानांगौ ना।
बिखौ गारना लाना मोजाङै सुनानै सान्दुङाव फोरानना दोननांगो ख्रां ख्रांनो।
अ सानबेसे फोराननांगौ ओरैनो
सानबेसे माने सानदुं गोस जाबाथ सानसे साननैयावनो जायो आरो मोजाङै फोराननोबा
अ
सानदुं गोसाबा औ अखा हानायोबाथ बुख्राखागोन नालाय बेखौ गोबाव सम लायो बुख्राखागोनना
औ होमबा औ जेनेब्ला सानदुं सानदुं दुंबाथ' नोङो फोराननो हाबाय खिन्थु अखा हायोब्ला एसे
एसे गोबौ दिन गोबाव सम लायो
अखा हायोब्ला ओरैनो मायाव मायाव फोराननांगौ जायो
अखा हायोबाथ' बिदिनो अरावबो ओरै होनानै दोननाय जायो आरो सानदुं गैयाब्ला अराव हांना दोननाय जायो
अ अ
सानद्रियाव आरामनो
अ ओमफ्राय बेनि उनाव मा खालामनाय जायो?
बेनि उनाव
मोजाङै फोराननानै बियो नाफामाव देनो थाखाय मा होनो थास' गोसोमनि थास' गोसोम नांगौ आरो थास' गुफुरबो होनाय जायो
अ थास' गोसोम आरो थास' गुफुर औ ओरैनो भिटामिना बबे बबे बबे थास'आ मोजांसिन ओरैनो
थास थास' गोसोमा मोजांसिन आरो
थाब गोसोम मोजां
अ थास' गुफुरनिसाय थास' गोसोमा मोजांसिन आरो नाफामाव
औ अ अ थास' गोसोमा
औ थास' गोसोमा ओ ओ
ओमफ्राय बेनि उनाव थास' गोसोम थास' गोसोमखौ मा खालामो थास' गोसोमखौ मा खालामनानै होयो नाफामाव
नाफामाव थास' गोसोमखौ मोजाङै सुना लानानै मोजाङै इनि बिगुरखौ गारनानै हाना लाग्रोनांगौ
हा हानाया हानायनि प्रसेसा बोरै
हानायनि प्रसेसा बिदिनो ओरै गुसुं गुसुं हानांगौ आरो
गुसुं गुसुं दाब्ला दाब्ला
अ दाब्ला दाब्ला गुसुं गुसुं हानांगो
बेनि उनाव
बेनि उनाव हानानै अ नाफामजों देनांगो आरो उलाराव
नाफाम डाइरेक्ट गोथाङैनो
अ गोथाङैनो अ एवालासिनो ओं अ उवालआव देना लानांगोन देगलिना लानांगो आरो मोजाङै एखेबारे
ना ना ना फोराननाय जोंनो ना नाखौ एवनानै लानानै देनांगौ ना ओरैनो गोथाङैनो ना फोराननायखौ देनांगौ ना ना एवना लानायखौ देनांगौ
ओहो नाखौ एवलायनाङा सान्दुङाव मोजाङै फोराननायखौनो माबा देनांगो आरो उलाराव
अ मोजाङै फोरानना लाग्रोनानै उलाराव ओ थास' गोसोमजों ओमफ्राय ना फोरानना लानाय जों देनांगौ आरो ना जमा देलायनांगौ देग्लिनांगौ
देग्लि जोबनांगौ मिस मिस जाजासे देग्लिनांगो आरो
फोर होबावो नामा बेवहाय मा
बेनि उनाव जेबो होनाय जाया नाफामजों बे थासजोंल' ओं
नाफामजों थास'जोंल'
अ अ देनानै उलाराव मोजाङै देनानै लाग्रोनांगौ आरो
अ ओमफ्राय बेनि उनाव
बेनि उनाव औवा हासुङावबो सोनाय जायो औवा हासुं सोङाबा आरो थेमाफोरावबो सोनाय जायो आरो।
अ औवा हासुंनिया गोथावसिन जायो ना थेमायाव
अ औवा सुंनिया गोथावसिन जायो आरो। औवा सिङाव मोजाङै नारसो नारसो सोनांगो। बि
औवा हासुङाव ओरैनो सोना दोन दोननांगौ खैदिन सोनानै दोननांगौ ओरैनो
ओरैनोथ' दानसेहालागै दोननो हायो ओमफ्राय जिबा दिननि उनावबो जाजायो आरो। जिबा दिन उनावबो जाजायो।
बेखौ औवा हासुङावनो दोनबाय थानांगोन आरो ना।
अ औवा सिङावनो नारसो एम एखेबारे नारसोनांगौ ओरैजेन सेवो बियो नारसो नारसो सोना
नारसो नारसो सोना दोना नै हमना ला औवा हासुंखौ दानानै लानानै बेवहाय सोना दोनहैबाय दोनबाय बेनि उनाव नारसो नारसो सोना दोननायनि बेनि उनाव मा बुस्थुजों जोङो बेखौ होबथेनानै दोननांगौ जायो।
अ हा थफ्ला होनानैबो दोननाय जायो आरो हा थफ्ला होखांनानै जायखि जाया बिलाइजों होथेना दोननांगौ बेखौ गोरायैनो जेनेबा थाम्फैफोरा मोदोमनाय मोनबाथ' बायो नालाय बेफोर बायैबायदि मोजाङै खोबथेना दोननांगौ आरो।
खोबथे हा हानि थ थफ्ला होनोबा माबायदि जेनेबा हखौ हखौ जेनेबा बा जोङो दै फिनानै लारु खालामनानै प्लास्टिकआव होनानै दोननांगौ ना बिलाइ बिलाइ मोखोना बिलाइ
हाखौ मोजाङै फिसिना लाना सिफ्लेनानै इ सिङाव हाब ब्लाङि बायदि बिलाइ होग्रोनांगोन बेनि उनाव हाखखौ होनानै आरो बिलाइ खोबथेना होफिननांगोन आरो। अ
अ अ अ ओमफ्राय मोजाङै मा मा होबथेना दोननाय जाबाय आरोना औ
उ
ओरैनो बर'फोरनि जोंनि जाग्रा ओरैनो सिनायथि गोनां होनोब्ला मा मा मा नाफामानो जाहैबाय नङा होमबा नाफाम औ बे बिनि अनगायै आरोबाव मा मा जेनेबा जोंनि सिनायथि मोनजानाय होनोब्ला माखौ मा माखौ
बेनो जेनेबा नाफामा बर'नि बर'निनो नाफाम
औ औ ओ ओमफ्राय ओरैनो औ औ ओ नाफामनि ना फामनि अनगायै जेनेबा जोङो ओ जेरै बेदर अमा बेदर अमा बेदरखौबो जोङो फोराननानै ओ फोराननानै जानाय जायो नङा बा ओ जेनेबा ओ फोरानना दोननानै जोङो ओम
नाफामदोबो जाजायो
नाफामदोंबो एवनानै जा जायो आरोना नाफामजों नाफामखौ जोङो लारु बानायना दनानै खैदिन खैदिननि उनाव जानो हायो होनदोमोन
जिबा दिननि उनावबो जाजायो खायफाफोरा ओ मास मोनसे दोनो दान मोनसे दास मोनसे दोनो ओमफ्राय जिबा दिननि उनावबो जाजायो
जायो आरोना ओ औ औ बेखौ ओरैनो ओरैनो उम बेनि अनगायै जेनेबा जोङो जोंनि बर'नि सिनायथि गोनां होनोब्ला नारजि नारजि ओंख्रियाबोथ' नारजि ओंख्रियाबोथ' जोंनि थि ओ मुं मोनजानाय ना? आरो नाफामखौ माजों माजों जाजायो ओरैनो नाफाम
नाफामखौथ' गासैयावबो होनानै जाजायो ओरैनोबो जाजायो
ओरैनोबो जाजायोना जोंथ' ओ बे नाफामखौ मेनानै दोनबाय मेनानै दोनखांनानै उनाव जिबा दिननि उनावथ' जानो हायो खिनथु जोङो बेखौ ओरैनो जानो हायो ना ओ एवनानै जानो हायो बेखौ
एवनानै जानांगौ आरो दै होनानै मोजजांनो थावजों एवनानै पियास होनानै एवनानै जाजायो अ थावजों एवनानै दै होनानै मोजाङै संना जाजायो आरो
बेखौ ओ दै लाव-लावनो जानांगौ ना ओरैनो ओ ओरै नो थेब थेब खालामनानै बाथोन रखम बानायनानै जाजायो
अ बाथोन बायदिबो जाजायो ओ लाव-लाव खामनाबो जाजायो आरो इयो
औ बे बे नाफामखौ जोङो थास'जोंबो जाजागोन ने?
अ थास'जोंबो जाजागोन ओं
थास'जों ओरैनो उम थास'फोरजों एवफादेरनानै जाजागोन आरो ना?
अ जाजागोन उम नाफामखौथ' ओ मा होनो
उम
लों फुदुंना लोंबा गुजुनायफोर बो गुजुनायफोरबो ओ हामो होननाय खोनादों आरो नाफामनि बिदै लोंबा
बारोना औ औ ओम ओम नाफामाथ' बयबो नाफामखौथ' बयबो मोजांखौ मोनो मोनखायो नङा होमबा नाफामनि मोदोमनाय मोदोमनो सोरबाफोर न' खाथिफोराव सोरबाफोर सङोबा नाफाम होननानै मिथिखागोन आरोना जोंनि ओम मोदोमनायजोंनो मिथिखागोन आरो ना बे नाफाम नाफाम संदों होननानै औ औ
उम
बे नाफामानो जेनेबा जोंनि जोंनि बर' हारिनि
उम
मिथिजानाय मोनसे मोनसे मुंदांखा मुंदांखा होननानैबो बुंनो हायो आरो। औ नाफाम होननानै बुङो।
उम
दे होनबा ना नोंथां जों रायलायनायाबो गोबाव सम जाबाय बेखायनो दोनथ'नाय जासिगोन दे। दे होमबालाय औ दे